बाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजान गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थानाय नोंथांनिसिम
औ औ आ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गिबि गिबियावनो गाहामलायनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ
बे आयदायानो जाबाय दै
दै दै औ औ
दै दै होनोब्लाथ' जोङो ओ दैखौ जोङो गासैनोबो जिब जुनार मानसि दुमसि दंफां लाइफां सब मिथिंगाखौ लानानै गासैनोबो दैखौ गोनांथि जायो नङा होनोमबब्ला नोंथां औ बि औ बे दैया जोंनो मोजां गाज्रि दैमा दैसा लैथो लैथोमा गासै दै नङा‌ होमबा नोंथां बेखौ औ दैखौ जों गोबां रोखोमाव दैयाथ' बुहुमाव जोंनिया दैया स्निजिजो जौखोन्दानो दै नङा होनब्ला नोंथां हाबाग्रा औ औ बिदिसो बागान दै औ दैखो जोङो गोबां रोखोमाव गोबां माने मोनथाम रोखोमाव मोननो हायो नङा होनबा नोंथां बे आ बे लाव लाव ओन लाव लाव गथा आरो खफ' बिदि मोन थाम रोखोमाव मोननो हायो नङा होनबब्ला नोंथां बे दैया औ दैया मोनसे मोनसे गिदिं खन बायदि बेयो गथा जालाय आरो बेयो सान्दुंजों गलिलाय दैलाव जालाय खफ' जानानै जोमै सायाव थांलाय बे अखा जानानै दै खाना फैलाय औ अखा हालाय बिदिहाय बेयो मोनसे गिदिं खन बायदि दैया गिदिंबाय थायो बे नङा होनब्ला नोंथां औ दै होनोब्ला दैया औ नोंथां दैया दैया जाबाय जोंङ मोजां गाज्रि बिदिहाय मोजांखौ लायोबा जों दैखौ जों लोंनो मानसिनो लोंनो थाखाय दैनिफ्रायनो जों गोबां बेराम आजारनिबो ओ मानसिनियाव मानसिनि जायखि जे जिब जुनारनियाव जोङो दैनिफ्रायनो गोबां बेमार आजारबो सोमजिनो हायो नङा होनब्ला नोंथां औ बे बेनिखायनो जों मान मानसिनो दैखौ जों साब सिखोन ओ साखोन सिखोनै जों दैखौ लोंनाय जायो औ बेनि बेनिथाख थाखाय जोङो दैखौ जेरैहाय हायेन ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव दैखौ दंकल गायनानै जों दैखौ मोननाय जायो नङा होनोमब्ला नोंथां माने लोंनाय दैनि थाखाय दंखल गायनानै जों लोंनो थाखाय बाहायनो दमखल गायनाय जायो बे दंखलनिफ्रायनो जोङो दमखलखौ सेरनानै ओ मा होनो स सरनाय सरनाय सरनाय आदब बाहायनानै जोङो बे दंखलनिफ्राय सेरनानै दोननाय दैखौ सरनाय आदब बाहायनानै सरनानै जों दैखौ लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो नङाहोनबा नोंथां बे इदिहाय लोंनाय जायो औ नोंथां जोङो मानसिनि थाखाय ओरैनोबाबो थांना थानो थाखाय दैखौ नांथारगौ दैया गोनांथिथार ओ बिदिहाय जों स सरनानै औ नोंथां हरनानै जोङो बाहायनानै दैखौ ओ जायखिजाया जामुं जाबाबो दैखौ नांगौ जायो नङाहोनब्ला नोंथां बिदिहाय दैखौ बायनाजों ओंखाम संनोब्लाबो दैखौ नांगौ बिदि ओंखाम ओंख्रि जायखिजाया संजानो थाखायबो दैखौ नांगौ बेनिफ्राय गुबुनफोराव आरो हायेन हाजो हाजो ओनसोलफोराव हाजो ओनसोलफोराव दैखर फोर गोबां नुनो मोनो दै दैखर गायनाय औ दैखर जावनाय दैखर जावनानै बे दैखरनिफ्राय बिसोरखौ दै लोंनाय नुयो दै बिदिहाय औ दैखौ बिसोरो दैखर जावनानै लोङो बाहायो दैखौ बाहायनाय जायो दैखरनिफ्राय खावखांनानै बे दैखौनो ओ बिदिहाय माबा आदब बाहायनानै बिदिहाय सरनाय आदब बाहायनानै बिसोरबो लोंनाय जायो बिदि होननि औ ओ बिसोरो दैखर बाहायनानै हाज हायेन ओनसोलाव जाबाय जोङो दमखल बाहायनानै नै दैखौ लोंनाय जायो ओफ्राय दै दैफोरखौ जोङो दैमा दैसा बिदिहाय बोहैलांनाय दैसाफोरखौ बेफोराव जोङो नुनो मोननाय जायो उ दैबाना सोमजिलांनो हमो बिदिखायनो दैजों गोबांथार गुबुनफोर जोंनि जोंनि ओनसोलफोरावथ' एसांग्राब दैनि बाना जाया दै बानाबो सोमजिनो हमो बेजों
औ
औ नोंथां बेजों जोङो औ नोंथां दैयाथ' आ खायफा खायफा जायगाफोराव दैखौ माने मोननोनो गोब्राब जालांनो हमो हाजो ओनसोलफोराव रैबायदिखौ मोननोनो नागिरा औ गोबां गोब्राब जानोसायो दै होनब्ला जों थानो थानो गोब्राबथार बेनिखायनो गुबुननिफ्राय बायनाबो लाबोनानै दैखौ लोंनाय जायो गोबां गुबुननिफ्राय लाबोनानै गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय दैखौ रोगानानै बाहायनानै लों गोनां जायो बिदिहेर आरो जिब जुनारनि बेलायाव बुङोब्ला जिब जुनारनि बेलायाव बुङोबा जिब जुनारखौ जों मोसौनि बेलायाव लाङोबा मोसौखौ जोङो दै होनो थाखाय गोबां दैमा दैसा फाफोराव लांनानै मोसौखौ दैखौ लोंहोनाय जायो नङाब्ला जोङो औ नङाब्ला जों दंग' दंसाफोरनिफ्राय दैफोरखौ बाना लांनानै बिदिहाय दैफोरखौ मोसौ बोरमा बेफोर जिब जुनारफोर हैनाय जायो बिदिहाय आरो बा लामाफोराव दै मोननाय जाया बिदिहाय बेफोरो उदफोराबाल हामाखै बिसोरो द' दानफोरनि थाखाय दैखौ बुथुमनानै लाखानो गोनां जायो बिदिह र दैया औ नंगौ नोंथां दैयाथ' बिदिहाय निजा बिदिहाय गाब थाया दैया बबावनंगौ दैया बिफ्राय दै दैमा होनोबाथ' दैमाया जोङो बांसिनै गाहाय जायगाया जेनेबा खोलाहा खोला बे बोहैनायखौ बांसिन नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां दैमा दै होनबा दैमा औ। दैमाया खोलाहाजों बोहैनायखौ नुनो मोनो।
औ औ
औ। दैमाया खोलाखै बोहैयो गोजौ जायगानिफ्राय बोहैलांनानै इ दै म दैयो दै नोंथाङाबो फंनैसो दैनि बागै। फोरमायना होदो नोंथां।
दा नोंथां दै होननानै बुङब्लाथ' दैखौथ' गासैनोबो नांगौ जायो आरो। रा जेरै गिबि गिबियावनो सुबुं माहारिनो नङा होमबब्ला नोंथां गिबि गिबियावनो सुबुंनो सुबुंनो सब समावनो माने गासैबो समावनो दैखौ नांगौ जायोमोन औ औ जेरै हमनानै ला जोङो फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम जायखौ जोङो फुंनि फुङाव उथिनानै जोङो मोखां सुबाय नङा होमब्ला नोंथां बेयाव बोथ' दै आरो बेनि उनाव जोङो ओंखाम बेनि उनाव जोङो जोंनि साहा लोंनाय जायो जोङो अब्लाबो दै आरो बेनि उनाव जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो लायो अब्लाबो दै नांगौ जायो। आरो बेबादिनो औ बेबादिनो ओ दै नङाब्ला सुबुं सुबुङा थांनानै थानो हानाय नङा, नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
आरो बेबायदिनो नोंथाङाथ' दैनि बागै जोबोर बुंबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दै गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय होनो- ब्ला जोङो जोंनि जोंनि गामि ओनसोलावल' नङा जोंनि सोहोर ओनसोलावबो गामि ओनसोलावबो जोबोर दै गेब्रेंनायखौ जोङो बांबोनायखौ नुनो मोनगासिनो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोङो दंग' बेबायदिनो दंग' दैसा दैमा। बिलो बिलोमा बेफोरबायदि जोङो नुनो मोननाय जायो जे जोंनि गामि ओनसोल एबा। सोहोर ओनसोलफोराव जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो ओ औ। बेबायदिनो ओ दैमा ओ दंग' दैसाफोराव जोङो गाज्रि बेसाद। बेबायदिनो प्लास्टिक जोंनि जाखोन्दा मुवा बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बेसादफोरखौ जों गा गारनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
जेब्ला जोङो गाज्रि बेसाद एबा बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो गारनाय जायो अब्ला दैया गेब्रें लाङो नोंथां नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो दै गेब्रेंलांनायनि जाउनाव जोङो दै दैनि बिबाङा बेबायदिनो गेब्रें लांनायनि जाउनाव जोङो मोजां दैखौ मोननो गोब्राब जागासिनो दङ आरोना नोंथां। गोब्राब जाब जाबोगासिनो दं औ आरो नोङो फारसेजों नायोब्ला जोङो गोदेर गिदिर गिदिर ओ सोहोरफोराव जोङो दारिमिन खुलिनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
दारिमिनफोरनिफ्राय ओ दारिमिनफोरनिफ्राय गाज्रि दै ओंखारबोआ नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बे ओ गाज्रि दै ओंखारबोनायानो जोंनि ओ बेबायदिनो दैमा दैसा दंग' बेफोरबायदियाव ओ बे गाज्रि ओ गाज्रि दै गबोनाया ओ जोंनि दैमा दैसानि दैफोरखौ दंग'फोरनि दैखौ जोबोर गाज्रि खालामो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबायदिनो जोंनि बे दैफोरखौ गाज्रि खालामनानै जोंनि जोंनि दैफोरखौ आगोलनि जे जोबोर गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन खालामबोगासिनो दङ आरो ना नोंथां। औ जेराव जोङो दै बाय दैखौ बाहायनो थाखाय बाहायनाय दैया जोंनि माने बाहायजानाय। दैया जोबोर खम जाबोगासिनो दं आगोलनिख्रुय।
नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो जोङो नायनायनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव बेबादिनो गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय। ओ प्लास्टिक गारनाय। जोंनि जाखान्दा मुवाफोरखौ गारनाय गेसाव गोफोन जिब जुनार गेसाव गोफोनफोरखौ गारनाय बेनि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोर दैया गेब्रेंलाङो आरो ना नोंथां। आरो जोंनि सोहोर ओनसोलाव सोहोर ओनसोलाव नायोब्लाथ' सोहोर ओनसोलावथ' बेनो प्लास्टिक गारनाय बेबायदिनो गाज्रि मुवा गारनाय। आरो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारबोनाय दै बेयो जोंनि ओ बायजाथावना दै खौ जोबोर गाज्रि एबा गेब्रेङो लांबाय थाबाय आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां उम। औ दै होनो औ। बिदिहाय दैफोरा बिदिहाय जोङो गाज्रि जालांनो हमबाय। गोबांथार दैफोरा औ गाज्रि जालांनानै लोंनाय दैफोरा एसे गाज्रि जालांनानै बेहाय जोङो बिसोरखौ ओ गाज्रि मुवा जों मानसि माहारियानो खालामो नङा होनब्ला नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां ओ जोंनि दैनि बागै दैनि बागै रावलायनाय रायज्लायनाया थ' जोंना बे सम थि सम थिखाना होनाय समाव जोङो ओ रायज्लायजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां औ बेखिनियाव औ नोंथां थेवब्लाबो नोंथाङा बेखिनि सम होबाय नोंथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय मोनथियै बाथ्राखौ, गेब्रेंनायनि बागै सावरायबाय बेफोरनि थाखाय नोंथाङा सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों नोथां गोजोन
औ औ
दैैनि